हेल' मा खालामदों?
खोनायाखै नामा?
मा खालामदों?
दङ नै जिरायनानै। नोंलाय मा खालामदों?
आं नै दङ ओरैनो जिरायनानै।
जिरायनानै जाखांबाय नामा सानसुनि?
खांबाय जाखांनानै जिरायथ'नानै दं आ मा ओंख्रि जाखो?
आं ओंख्रिया जोगोनारसो
ए गोथावनो
गो नोंसालाय मा ओंख्रि?
हा आलु ओमफ्राय एम्फौ लाथा।
ए एम्फौ लाथा। आलुवा न'आवनो गायनाय ना?
आलुआ न'आव गायदों।
जेनेबा नोंसिनिखै मा मा आबाद मावो दालाय?
दाथ'
माइफोर गायदोंना गायाखै?